हेलौ औ नोंथां खोनादोंना
औ खोनादों नोंथां खोनादों।
अ नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दं?
नै ओरैनो फ्रि जिरायनानै दं नोंथां।
अ नोंथाङा, अ अ। नोंथाङा फ्रिबा आङो एसे ससियेल मिडियानि बागैसो रायलायनो सानदोंमोन नोंथां गोदोनि आरो दानि ससियेल मिडियाया मारै जौगाखो माने गोदोनि समावहाय माबायदिमोन दानि समाव माबायदिमोन बेखौ एसे बिनि बागै रायज्लायनोसो नोंथांनाव कल खालामनाय जादोंमोन
औ हागोन नोंथां हागोन राय्लायजागोन।
औ औ।
आं औ।
माने, औ औ खोनादों नोंथां।
औ
ओ नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा माने ससियेल मिडियाया जोंना गोदोहायथ' एसे माबायदिमोन ओमफ्राय नै दा दानि जुगावहाय ससियेल मि डियाया माबायदि माने जौगाबोखो बेखौ एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथा। आं आंनाव बेसेबां रोंगौथि दं एबा बेसेबां नुबोखो बेखौ खिथानो हागोन।
अ दे नोंथां फोरमायना होनाय होनबा अब्ला।
औ नोंथां जोंनाथ' सिगां फेसबुगाव बिदि मानसिफोर गोबां बिबांनि मानसिफोर बाहायनाया बांद्राय गोबाव जाखायाखैना?
औ नंगौ नोंथां।
औ। थिगबो बेबायदिनो सिगां बांद्राय बिदि नङामोन आरो ना।
औ औ नंगौ नोंथां।
औ औ जों जोङो जोंनि गेजेराव जोंनि ओनसोलाव नेटवार्कबो बा स्मार्टफननि मेरला गोनांथिनि औ नांनायनि बारा सफैनायाबो बांद्राय गोबाव जखायाखैना?
औ औ नोंगौ नोंथां सैथो औ।
औ औ। औ सिगां समाव जों मबाइल फनाबो बा
औ।
द्राय गैयामोन बांद्राय मोजां जायामोन थिक बै स बा
औ औ औ औ खोनादों नोंथां खोनादों।
ओ ओ थिग बेबायदिनो बै स
औ। हेल'!
ओमफाय दाथ' बयनिबो आखायावयाव मबल'सै नङा होनोमबा नोंथां?
औ औ नोंगौ नोंथां।
दाथ' बयबो मोखां बि जाब एबा दा फेसबुकाव एकाउन्ट खुलिनानै लाजोबबाय आरो। हेल'!
औ औ नंगौ नोंथां दे। औ खोनादों नोंथां खोनादों।
ओ ओ दा सिगां समावथ' बोसोरनै बोसोरथामसो सिगाङावनोथ' जोङो खालि ओरैनो बांद्राय फेसबुकाव ओरैनो पस्ट होलायलायनाय बिदिल' नुयोमोन आरो ना जोङो फे-फे-फेसबुक पेजनि सोमोन्दै मानसिफ्रा बांद्राय मोनथियामोन आरोना।
औ औ नोंगौ नोंथां।
औ दाथ' जोंनि गोबां सुबुङानो बे। ससियेल मिडियानि गेजेरजों एसे न'खरबो। सोलिनो हालायनाय जाबाय आरोखि ना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
औ दानि जुगाव मानसिफोरा फेसबुक पेज खुलिनानै। बिदिनो भिडिअ' फट' बिदि माबायाव फेसबुकाव आपलड होनानै ओ बेयाव मानसि नायनाय बिदिजों रां रां आरजिनो हानाय जाबाय आरो ना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ सिगां समावथ' बिदि गैयामोन नालाय।
औ नंगौ नोंथां
गोदोनि समाव बांद्राय बिदि गैयामोन आरोना?
औ औ नंगौ नोंथां नंगौ।
दा बेबायदिनो दिनै गोबां मानसिफ्रानो ससियेल मिडियानि गेजेरजों। न'खर आरो जिउ खुंबोगासिनो आरो
औ नंगौ नोंथां।
खोनादों ना?
औ औ खोनादों नोंथां खोनादों।
ओमफ्राय दाथ' गोबां मानसियानो रां आरजिनो हायो आरो ससियेल मिडियानि गेजेरजों बिराद एसे सोलायबोबायबो गोबां देब्लपबो जाबाय मानसिफ्रा गोरों गोराबो जाबोबाय माबोरै बाहायनांगौ बेखौ मोनथिबोबाय।
औ
औ सिगां समावथ' फ्राय होनोबा जेबो रोङामोन आरो ना। जा सासे सानै रोंबाय बेल'मोन।‌ औ दा बेजोंनो औ सोलायबाय ना? दा बिनि अनगायै ससियेल मिडियायाव फेसबुक फेसबुकनि अनगायै आरो इउटुब ओमफफ्राय इन्स्टाग्राम बिदि बायदि बायदि एप दंना जायनि गेजेरजों ओ जायनि गेजेरजों रां आरजिनो हानाय जाबाय जेरै इउटुबावबो सिगांनि समाव गोबां मानसिफोरानो भिडिअ' मारै हगारो नेट नेटवार्कआव मारोरै हगारो बेफोरबायाददिखौ बाहायनो रोङामोन आरो ना।
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
औ औ मानसिफोरा दा जौगाहोनायनि गेजेरजों बयबो रोंगौथि जानो रोंगौथि जाबाय ओमफ्राय दायो बयबो बेजोंबो गोबां सुबुङानो न'खर संसार सोलियो आरो मानि मानेउटुब इउटुबाव एबा इन्स्टाग्रामाव फट' भिडिअ आपल'ड होनानैबो मानसिफ्रा फैसा खामायनो हाबाय आरो नोना जायफोरा जायफोरनि भिडिअ'खौ गोबां मानसिफोरा नायो बिसोरा रां आरजि हायो आरो दानि समाव
औ नंगौ नोंथां।
औ नोंथां आरो इन्सटाग्रामाव होननानै बुङोबा माखासे गोबां दाम गोसा गोसानि ब्रेन्डफोर दंना बिसोरो नोंजों औ नों जों लोगो नाङोबा नों रां आरजिनो हायो आरोना नोंथां।
औ नंगौ।
औ दा आंनि मोनथिनायाव बेल' आरोना दा नोंथाङाबो। एसे ससियेल मिडियानि सोमोन्दै फोरमायनानै होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां ओरैनो गोदोनि आरो दानि एसे एनै फोरमायना होनसां नोंथांनो जे गोसोआव दंबा मिथिगौ औ माने जोंहाथ गोदोनि समाव ससियेल मिडियाबो माने गैयाखौनो होनजागोन नङा होमबा नोंथां गोदोहाय माने
औ औ नोंथां
गैयामोन लासैसो ओंखारबोनाय हिसाबै माने गोदोनि समाव ससियेल मिडिया गैयि समाव माने सुबुं माहारियाबो थांना थानायाव माने एसे गोब्राबमोन आरो माने नोंथां। आंनि मोनथिनायाव औ माने गोदोनि समावथ अबेयावबा माबाफोर जादोंबाबो जेबो खबर लालायनो मोनामोन बा मोनथिलायनाय बेफोरबायदि गैयामोन नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां औ
औ ओमफ्राय दा नै दानि जुगाव होनोब्ला माने अबावबाफोर माबा जादों बा बा जों जेरै नोंजों आंजों रायलायदों बा भिडिअ सोरबा माबा जादोंब्ला अबबा निउसफोर बेफोरबायदिखौ जों दानि जुगाव जों लोगो लोगो नुयो होननानै जों बुंनो हानांगोन आरो नङा मोनदों नोंथां
औ नोंथां औ औ
औ माने ससियेल मिडियाया माने दानि जुगाव थांना थानायाव एसे माने गोरलैसिन खालामना होनाय बायदिखौ मोनदों आरो आं माने नोंथां सुबुंफोरनि खौ माने औ माने गोदोनि समावथ बेफोरबायदि माने गैयिनि थाखाय माने जोंहा थांना थानायावबो एसे गोब्राबमोन होननानै आं बुंनो माने सानो आरो
औ औ
औ आंनि मिथिनायाव बेफोरबायदिनो माने आरो दानि जुगावथ ससियेल मिडिया दे जोंनो माने गोबां सुबुङानो माने गावखौ गसंथा होनो हानाय गोहोआवबो जानानै फैबाय आरो माने ससियेल मिडियानि दा जा दारैनो माने नोंथां
औ नोंथां औ औ
औ माने बिदिनो ससियेल मिडियाफ्राव भिडिअफोर होनाय कन्टेन्ट लाबो लाबो माने बि दिनो भिडिय खालामनाय बेफोरनि बेफोरखौ खालामबोनानै दा दानि जुगाव माने ससियेल मिडियाजोंबो जोंनि सुबुं माहारिया थांनानै थासै आरो माने
औ औ औ
औ आं मिथिनायाव बेफोरबायदिनो इउटुब औ फेसबुक इन्सटाग्राम बेफोरबायदि खौनो मिथिनाय जायो आरो माने नोंथां
औ नोंथां औ
औ
दाना थारमानि इयउटुबाव बिदिनो कन्टेन्ट क्रियेटारफोर दंना गोबां
औ औ नंगौ नोंथां
जुदि नोङो गोदान गोदान गोसोखांनानै गोदान गोदान आदब खायदाजों भिडिअ बानायोब्ला बेफोरखौ नायगिरिफ्रा मोजां मोनो आरोना औ औ जेसेनो नायगिरिफोर बारायगोन अब्लानो रां खामायनायाबो एसे एसे बांसिन जायो होमबा नखर संसार सोलिनायावबो साबसिन जाबाय
औ औ नंगौ नोंथां
औ दानि सुबुंफ्राथ' बिराद जौगाबायना गोदोनि बायदि
औ औ नोंगौ नोंथां ससियेल मिडियाजोंनो गोबां रां आरजिनायखौ नुनो मोनसै आरो आहा दानि जुगावहाय माने औ
नोंथांमोनथिंबो बिदि ससियेल मिडिया बाहायग्रा एबा कन्टेन्ट क्रियेटारफोर दं नामा
दङ नोंथां बहुद दङ जोंखैजायबो दा आजिखालि माने बहुद बिदि कन्टेन्ट क्रियेटरफोर माने ओंखारसै आरो माने दानि जुगाव माने सोर औ
आजिखालि बे थांनानै थानायखौनो बेफोरखौबो खिथ खिथाबाय थाबो बेबो मोनसे बुहुत मोजां कनटेन्ट आरो ना नोंथां नों मा खालामगासिनो दङ औ माबा खामानि मावदों नामा माबा जाग्रा मुवा जानो थांदों नामा बिसोरबो मोनफा मोनफा कनटेन्टानो जाजोब्बाय आरो आरो दस्रा औ सोलोंथाइनि बागै सोरबाबा आलदा गियान होयो आरोना
औ ससियेल मिडियाआव आजिखालि नोंनो मा नांगौ बेफोरखौबो जों बोनानै नायनो हानाय बेफोरबायदि मोनसै आरो नोंथां माने जों माखौबा बुजियाखैबा जों ससियेल मिडियानि जाहै बो माने जों बुजिनो हानाय बेफोरबायदि जानानै फैबाय माने सोरबा नायदोंबा नों माबाफोर फरायनायनि बेलायाव बुंबाबो माने नों माबाफोर अंखफोर बा मेथ्स बुजियाखैबा जोङो ससियेल मिडियानि दारैनो जों बुजिनो हानायबो जानानै फैबाय आरो सोरबा माबाफोर सोरबा माबाफोर मावनो गोसोबा बेफोर ससियेल मेडियानि माने एडभाइसफोर लानानैनो जों गावखौ माने फोसाबलांनोबो हायो आरो नोंथां
औ नोंथां औ
गुबुन फारसेथिं बुङोबाथ' माने नोङो मोजां मोजां खामानियाव बाहायनो रोंबा मोजां खामानियानो होगोन नोंनो ससियेल मिडिया खिन्थु नों गाज्रि खामानियाव बाहायबाथ' गाज्रियैनो होगोन बेफोरबायदि आरो नोंथां माने बाहायनायनि सायाव जायो आरो नोंथां औ
ससियेल मिडियाया माने दायो थांना थानायखौबो एसे गोरलै खालामना होबाय आरो गासिबो माने फ्रायै बांसिन जेंनाफोरनि थाखायनो फिननाय नागिरनानै होयोना जेरै गुगोलफ्राव जोङो बाहायनो हायो
औ
औ नोंथां
औ नोंथां ओमफाय नै जोंना समाबो जानानै फैबायमोन मालाबा सम मोनबा मोजां रायलायफिनांसिगोन नामा नोंथां
औ नोंथां औ मालाबा सम मोनबा मोजाङै रायलायफिनसै
औ नोंथांजों रायज्लायनानै बुहुद गोजोन्नाय मोनबाय मालाबा समाव रायज्लायफिनगोन दे नोंथां
औ दे नोंथां औ
औ दे